मा खालामदों नोंथां?
ओरैनसो दं नोंथां।
अ नोंथाङा फुंबिलिनि जानाय आदारखौ जाखांबाय नामा नोंथां?
फुंबिलिनि जानाय आदारखौथ' जाखांबाय। नोंथाङालाय? ओरैनो सबायजों दाउजोमोन। दाउजों जोसार
अ अ
नोंथां।
जोंनाबो माबासोमोन नोंथां खुमब्राजों दाउसोमोन मैया हर ओमफ्राय दहय फुङाव सिन सानायाव ना मानैसो नांदोंमोन बेखौनो बाथोन नुदोंमोन आया। नोंथां। आ नोंथांना बे दैज्लां बोथोरनि माइ गायनाय आबादा जोब्बायमोन नामा नोंथां?
जोबहां जोबहां जागासिनो दं नोंथां। एसे बाङायसो दंबावो आरो ना।
अ अ ओरैनो बिगाबैसे जायो नोंथां टटेल?
हटेल जिंहा उम बिगानैल' गायो नोंथां।
बिगानैल' मा मा माइ नोंथां?
जोंहा?
औ
ओरैनो जोंहा उनाव माने माइब्राल' गायो नोंथां माने ना जाहा बिगासेल' ना हाया।
आ आ
उम जानाय आदारखौ बायो नोंथां माने माइब्राखौनो फाननानै माने माइब्रानि बेसेना उनाव बांसिन जायोना नोंथां।
अ नं
बिनि थाखायनो जोंहा माइब्राखौल' बांसिन गायनाय जायो नोंथां।
नोंगौ नामा नोंथां? बिदिबा नोंथाङा नोंथां हेलौ नोंथां।
उम खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दा जुदि ओरैनो दंमोनबा आं नोंजों मोनसे आयदानि सावरानोसो फन खालामदोंमोन नोंथां।
मा आयदा नोंथां?
आङो उम मिथिंगानि सायावसो फंनैसो रायलायनो ना फन खालामदोंमोन नोंथां।
रायलायजागोन नोंथां।
फरायनो हागोन नामा आंजों?
हागोन नोंथां।
अ दे बिदिबा नोंथांनो फंनैसो जा
जोंना दे होमबा नोंथां आंनो जागायनसै होमबा।
औ दे नोंथां।
मिथिंगा होनोबा जोंहा जेरै हाजो हाला बांसिन जेराव समायना नुयो
नंगौ नों
हाजो हाला बांसि सिन जायगा समायना बिफां लाइफां फोरनो मिथिंगायाव गोलैयो आरोना नोंथां।
खोनादों दा नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
मिथिंगायाथ' मिथिंगानि सोमोन्दैथ' बुंनानै होजोबनो हाया होमबाबो एसे फोरमायनानै होनसै आं नोंथां
औ फोरमायना नोंथां
ओरैनो मिथिंगायाथ' बुंनो थाङोबा बांसिन जि जायगायाव अक्सिजेन बांद्राय सोमजियो बिफां लाइफां थायो नायनो मोजां समायना
औ नंगौ नोंथां हेल' नोंथां नोंथांनिखौ खोनाफैयासै नोंथां औ बुं दे नोंथां दासो खोनाफिनदों दहय खोनायाखै
र बुंगासिनो दं नोंथां
औ औ दे बुं
जोंहा मिथिंगाया बांद्राय नोंथां खोनादोंदा नोंथां?
ओ खोनादों नोंथां
मिथिंगायाथ' जोंहा बांद्राय गारि मथरसो सालायोबा
औ नंगौ नोंथां
मिथिंगायाव बिराद खहा जायो दा नोंथां
ओ ओ नंगौ नोंथां
जेरै जोंहा बांद्राय अखा हानायनि सायाव जोंहा मिथिंगायाव बिराद खैफोद गोग्लैयो जेरै हाजो हालाफोरा लेन्डस्लाइद जायो
औ नंगौ नोंथां
नंगौदा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथां नोंथांनिखौ खोनाफैयासै नोंथां
खोनादों दा नोंथां?
औ खोनादों दे बुं नोंथां
आंथ' बांद्राय मिथिंगानि सोमोन्दै बांद्राय एसेबां मिथिया नोंथाङा एसे मिथिबा फोरमायना हरदो नोंथां
औ नोंथांनि फंनैसो खोथाखौनानै आं जोबोद गोजोन्नाय आरो नोंथां दा बिदिबो आंबो नोंथांसिम फंनैसो फोरमायना हरनोसै नामा नोंथां?
जागोन दे नोंथां
ओ जोंहाथ' मिथिंगा होनोबा नोंथाङा दानि बावै बुंखाबाय समायना बिफां लाइफां जिब जुनार दैमा दैसाजों समायफबनाय होननानै नोंथां
ओ दा मिथिंगाखौ मोजाङै मोजां फोथांना लाखिनाया जों सुबुं माहारिनि सुबुं माहारिनि मोनफा मोनफा बिबान नोंथां नङा होनबा
नंगौ
दा मिथिंगानि बिफांखौ दानफायनानै फोजोबजोबोबा एबा हाफायजोबोबा जोंहा अक्सिजेन लानायाव जायो नोंथां बिफां लाइफां खमायलाङोब्ला नोंथां नोंथ' मिथिखायो जानांगौ बेफोर खोथाखौ
नगौ नोंथां
ओ दा जोंहा मिथिंगायाथ' जोंनि थाखाय मोजां जिबो होनजायो नोंथां मिथिखाया जोंना माखासे गाज्रिया जाहैबाय माखासे मिथिंगायारि जाब्राबथायफोर जायोना जेरै बारहुंखा सार अन्थाइ दैबाना बांग्रिं मावनाय बेफोरबायदि जानायनि जाउनाव जोंहा सुबुं माहारिया खहा जायो बिनि थाखायनो एसेखिनि गाज्रिबो आरो नोंथां दा मोनसे एगजामपोलनि सायाव बुंनोसै नोंथां दै बानायाबोथ' मोनसे मिथिंगाया नालाय जायनि जाउनाव दैबाना जानायनि जाउनाव जोंहा गोबां खहा जायो खेथि मावनाय आबाद मावनाय माखासे फिसिनाय जिब जुनार बेफोर गोबाव नोंथां न'आव फिसिनाय जिब जुनारफ्रा दा दैबाना जानायनि जाउनाव जोंहा माखासे आबादफोर रां खामायनायावबो जोंहा गोबां गोबाबाव खस्थ' गोलै जायो गोग्लैनाय जायो नोंथां मिथिंगायारि गेजेरजों दा आरो माखासे खोथाया जाहैबाय ओमफ्राय जोंहा बियावथ' जोबोद गोसा बेसेन गोसा गोसा दा बिफां लाइफांफोर दङ होनबा नोंथां
नंगौ खोनादों नोंथां खोनादों
जोंहाथ' मिथिंगायाव जोबोद गो बेसेन गोसा बिफां लाइफांफोर दंना खौ माने जोंहा जोंनि सुबुं माहारियानो बेफोरखौ हा फानखुमाबाय थानाया एसे गाज्रि जादों नामा नोंथां
हाफायनो थानायखौ जों खोनानो मोनदों नोंथां मानो होनोबा जोंहा बेफोरखौनो हाफायनानै फानखुमोब्ला जोंहा अक्सिडाइनाव गोबां खहा जागोन जोंनिथि मिथिंगायारि सम्पदफ्रा जोबलांबाय थागोन बिदिनो सानसे समाव मोनसे समाव गोमानो हागौ आरो नोंथां बेफोरबायदि खालामबाय थायोबा नोंथां हाफायनाया हाफाय जायो नोंथां आं मोनसे बिजाबाव फरायनायाव मोनदोंन आङो माने फांसे बिफांखौ हाफायोबा मिथिंगायारि सम्फद बे बिफां फांसेखौ हाफायोबा दसथा बिफां गायनांगौ जाहैदों माने नोंथां उनावसो हाफायनो नोंथां दाथ' जोंहा बेफोरबायदिनो नाब्रै दा जोंहा दा माखासे आयेनफोर बरनबाय होननाय खोनादों नोंथां ससियेल मिडियानि गेजेरजों दा बेफोरनि गेजेरजों होबथानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां मिथिंगानि बे बिफां लाइफांफोरखौ आरो जोंहा जोंनि सुबुं माहारियानि माखासे सिखारि दङ एबा फलानफोर ओ मिथिगानि मा माखासे जिब जुनार बेफोरखौ गोबां खहा खालामो आरो बिसोरो गावनानै जायो हमनानै अबेबा जायगायाव फानहरो अबेबा हादराव फानहरना बेफार फालांगि खालामथिंगारि बेफोरबायदि जिब जुनारफोरजों बेफोरजोंनो रां खामायो बिथांमोनहा बेफोरजोंनो न'खर सालायो ना दा बेफोरखौबो सरकारा गोख्रों आयेन लानायखौ जों खोनानो मोनदों आरो नोंथां खोनानो मोनदों एबा नुनो नै ससियेल मिडियानि गेजेरजों
ना मा होनो
नंगौ नोंथां नोंगौ
मा होनो आरोबाव नै मिथिंगानि माखासे जिब जुनारनि थाखायनो जोंनि हादरा बा दा जोबोद मुंदांखा नोंथां दा जेरै थसेल' गं गोनां गान्दानि थाखाय जा जोबोद मुंदांखा खा बेबोथ' गान्दायाबोथ' जोंनि मोनसे मिथिंगायारि सम्पद सोना नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ दा बेनि थाखायनो जोंनि आसाम हादराबो भारत हादराव मुंदांखा बेनिखायनो बेफोरखौ जेबो खस्थ' होआलासे आराम हाग्रा बिसोरथ' गांसो जानानै थांना थायो नालाय नोंथां बेफोरखौ आराम थानो होनायानो मोजां नामा नोंथां। जों सुबुंमारि बे खहा खालामालासिनो मोजाङै मोजां थानो होननाया मोजां नामा आंनि मथेबा। ना मा होनो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
दाथ' नैयो जोंहा। मिथिंगायारि माखासे जिब जुनार बेसिन गोसा जिब जुनारफोरखौ जोंनि बे एरियायाव नुनो मोनला। माखासे। हाग्रा ओनसोल जायखौ सरका बेंनानै दोननाय बेफोर जि जिब जुनारखौ जोंनो नां होननानै बेंना दोनथारनायावसो जों नुनो मोन्दों बेफोरबायदि हाग्रायाव फिसिना दोननायखौ। बेखौ नायनो थाखाय जोंहा आखायनो खरसा खालामनांगौ जायो आरो नोंथां बेफोरखौ नायहैनो थाखाय। बेफोरखौ मोनसे डिसकाउन्ट दं नालाय नोंथां। फोराव माने माखासे फरेस्ट सिकिउरिटि गार्ड। दोननानै सरखारा माबादों नालाय बे नालाय बेनिखायनो एसे फैसा गारांगौ जायो बेफोरखौ नायनोमा नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंगौ।
दाथ' जोंहा नै मिथिंगायाथ' जोबोद। बायदि बोथोरावथ' जोबोद मोजां नोंथां। बिफां लाइफां दााबायदि माने बैसागु बोथोराव जोंखौ मिथिंगाया जेबो गोजोन होयो आरो माने नोंथां बिफां लाइफां समायना जेरैबो गोमो गोथां। दाव गाबनाय बिफांफोराबो बिलाइ गोथां गोथां खिलिनाय। माने सावगारिफोर बेरखांहोनायाव मिथिंगाया बे बैसागु बोथोराव जोबोद ओ मा होनो सुबुंफोरनि गोसोखौयो आरो नोंथां ना मा होनो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ। दा बिनि थाखायनो मिथिंगायारि माखासे बिफां लाइफांफोरखौ जोंहा। मोजाङै मोजां लाखिनांगौ होननानै नोंथां
ना मा होनो नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंगौ।
दाथ' नोंथां आंहानै फोथाराव थांनायनिबो समबो जाबाय आरो। एसे एनै आलि खोनो दंबावो नोंथां। मिथिंगानि सोमोन्दैखौथ' जों बेफोरबायदि रायज्लायनो फोजोबनो हाया नालाय नोंथां। मालाबा बिदिनो मोनोबा रायलायफिनसै नामा नोंथां? दा आंहा नै फोथारनि समाबो जाबाय। माने एसे आलि खोनांगौ दंनालाय। नोंथांजों मोनबाय आरो नोंथां दसे सम सावरायनो मोननानै नोंथां।
उम।
अ दे होनबा ना नोंथां दोनथ'नोसै
उम दे